दोंना खोनादों ना नोंथां? औ नों थांनिसिम गोजोन ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाहैबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो।
औ दा आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा साव रायनो होनासो हरनाय जादोंमोन नोंथां नों
अ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ आं नोंथांजों अब्ला जोंनि बर समाज आरो जौखौ लानानै आं बे नोंथांनिसिम एस से खोथा सावरायलांनोसै जोंना बर समाजाव जोंङो जौनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जौखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनाहाय बिराद से एंगारहायै ओ लोंग्रा हिसाबै जोंना जोंना गोदो गोदाय बुंनो थांङोब्ला जोंना बर समाजाहाय जोबोर गाजा गोमजायै आरो सोमोनांथावै रायजो जाबोयोमोननो दानि जों रुजुनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि रायजो जानाया इना एनि रोसि गोरा रोसि गोनांसि बिमोन होननानै जोंङो मोनथियो आरो जाय खोथाखौ जोंङो सलफोरनिफ्रायबो मोनथि खोनानै मोनो दा जोंहा बै आबौनि खुगानिफ्रायबो जों खोनानो मोनो आरो जेराव हाय जोंनाहाय मा गोदो गोदाय जोंना ओंखाम दै ना बेदर मैगं थाइगं जेनिबो आंखाल गैयामोन मैगं थाइगंफोरखौ जोंहा बारि न सेर बा गामिनि लामाफोरावनो बा फोथारफोरावनो जोंना थिं बायनानै जोंहा मोनजायो मोन आरो बेदरनि बो थ जेबो आंखाल गैखाया नआवनो दाउ अमा फिसिनानै जोंना ग्रोम ग्रोम रायजो खुंखानाय नाय मोन लोगोसे नानि खोथाखौबोथ दा बुंसै जोंना खाथि खालायाव थानाय दैमा बिलो फोरावनो सारनानै बा गुरनानै लाबोयोमोन फो राननानै दोनोमोन दा जोंना जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैयामोन फिथाइ सामथाइ निबो जोंहा जेबो आंखाल गैयामोन गोदो जोंना बिराद र गाजा गोमजायैहाय रंजा बाजायै जोंना उम जिउखौ खुंबोदों आरो गोदोआव गोदोनि जोंनि बर समाजा। सब गोदोनि समाव बेनि अनगायैबो जोंना मोनसे एंगार हायो जोंना जिरादफोरा जायो जिरादानो जाबाय जौ बे बर' हारिनि जिउ खुंनायाव जौआ मोनसे जोब जोबोद गोनांथार जायगा लानानै दंमोन आरो नाथाय बे जायगा लानानै। दंब्लाबो बै समनि जौ लोंग्राफोरा जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो बेखौ। बाहायोमोन आरो सम लायै लायैसो बेफोर मुवाखौ बाहायोमोन जेनेब्ला ओ बैसो फोरा एबा बोराय बुरैफोरा बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै- बे जौखौहाय हाबा। जाय सावरि बादालि आलासि बुजायनाय अजा मान दै सारनाय आरियाव जोंना जौखौ बाहायोमोन आरो माने मोनसे ओरैबायदि सनमान गोनां ओ जिराद होनना। होन बुंनो हायो जौखौ मानो होनना बुङोब्ला जोंना हाबा, खेराइ फोरबोफोराव जौ गैयाबानो जाया बायदिसोमोन। जेरैहाय मोदाय दावदै फुजिनाय समावबो जोंना जौखौ मोदायनि मुङैसो बावउग्रोबावनाय जायोमोन ओम बाथौ फुजानि समावबो बाथौआ जोंना जौ बिदै ब बावनाय जायोमोन आरो जोंना समाजावहाय जौआ ओरैबायदि मोनसे सनमान गोनां जिराद होन नानै बुंनो हायोमोन आरो गोदोनि समखौ जों नायोबा बिनि अनगायैबो। जोंना जौ गिसिया बर'फोरनि जिउ हाबलायनाय मोनसे लोंग्रा मुवा। बर'फोरा। जोंना लोंनो लुबैयोब्ला न'खरावनो बेखौ संनानै लोङोमोन आरो बांसिनानो जों। जोंना जौ जिरादखौ न'खरावनो सङै-सङै सो लोंनायखौ जों नुनो मोनखायोमोन गोदो-गोदाय। जोंनि आबै आबौमोना बांसिन जों गावबा गासैबो न' न'आव सावनायखौ जोङो खोनानो मोनो मिथियो आथिखालाव गासैआवबो ओ सावनायखौ जों नुवाबाबो गोदो गोदाय मोनफ्रोमबो न'खरावनो। सावोमोन बे खोथाखौ जों खोनानो मोनो आरो ओ लोगोसेनो सानदुं गोसाफोराव जोंना। खामानि मावनानै मेंङोब्ला देहाखौ गोजोन होनो जोंना खुरि एफा जौ गुदिखौ लोङोमोन आरो बिनि अनगायैबो बायदिसिना बेराम समाव जौ गिदिरखौ लोंनाय जायोमोन जेरै हासुदि गोजा जानाय देहायाव साख्रुब सिख्रुब मोनोब्ला खि खसा जायोब्ला सानदुं नांनाय आरो बेराम जायोब्ला बे। जौ बिदैखौ लोङोमोन आरो ओ बे जौ बिदिखौ लोंना होबाय मोजां मोनो होननानै जोंना। बर' सुबुंफोरा बुङोमोन लोगोसे खिलाय-गोबायलाय बायदि थैआं-थैआं खैफोदावबो। बिब्दि बाबो बिसोरो जौखौ बाहायोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना हाबा। खेराइ मान होनाय लोगोसे देहायारि सावस्रिनि थाखायबो लोंनाय जायोमोन‌। आरो जौखौ माने मोनसे जोबोद गोनांथार मुवा-जिराद मुवा बा जिराद हिसाबै जोंना बाहायबोदों आरो जौखौहाय। बिदिनो जोंना माइरंजों जों बानायनाय जुमाया बर' बर'समाजाव जोबोद गोनांथार जायगा लाबोदों जेरैहाय फुजाबा बाउनाय बेराम जाब्राफोराव जुमाय एबा जौ नङाब्लानो जाथारा जोंनियाहाय हालेवग्रा मोसौफोर लोरबां जालाङोब्ला एमाव देनानै जाहोयोब्ला राखाङो। होननानै बे हाबाखौ मावोमोन लोगोसे बर'फोरनि माइब्रानि जौआ जोबोद मोनसे लुबैथि मुवा आरो जायखौ बैसागु आरो खेराइ रंजाथाइ फोरबोफोरावहाय माइब्रनि जुमाय संखानाय जायोमोन आरो जोंना बेनि अनगायैबो जोबोर असे सोमोन। सुबुंफोरनो गावनि मोजां मोननायखौ फोरमायो एबा मान होनो। दिन्थिनो थाखाय जोंना बे माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनानैसो बे मोजां। मोननाया मान दिन्थिनायखौ जोंना फोरमायोबा दिन्थियोमोन आरो लोगोसे बर'फोरा माइब्रानि जौ बिदै। बेजों समाजाव गोजौ मानखौथ' लाखिबोदों होननानै जों बेफोर खोथानिफ्राय मोनथिखायो। मा जेरावहाय गावनि न'आव माइब्रानि जौ बिदै लों। होननानै गावखौ गोसोआव गेवलां दिन्थिनोबो नाजायोमोन बेनिखायनो गोदो समनि बर' समाज औ समाज जखौ मोनसे गोथार मुवा होननानै लानो हायो आरो जौखौहाय माने गोथार मुवा हिसाबै बाहाय होननानै जों बुंनो हरखाबाय जिउथ जोंना आलासि मोनबावनाय बाथौ दा खेराइ फोरबोफोरावबो जोंना बेफोरखौ बाहायनाय जायो लोगोसे जुलि बैसागु फोरबो खेराइ फोरबो सावरि बादालि आरो रंजानाय फोरबो फोराव जों गोदोनि सम समाव बरफोरा जौखौ एफा लोंनानैसो जना मेथाइ फाननाय खनोमोन आरो दानि बादि जोंना जायै लोंज्लाय नांज्लाय खमस्लाय जानायखौ जों ओरैबायदि जाथायावहाय देहानि बायदि फोरबोफोरावहाय जोङो एफा एफायै बाहायनायखौ जों मोन ना दानि आथिखालाव बर समाजावहाय सुबुंफोरा बेखौ बाहायनो रोंला गाव बा गोबां बिबांनि बाहायनानै गाव गाव सामलायनो रोंलिया दानिया जायनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय आरो गोबां आंनि देहायाव सोना लानानै गावखौनो गिदिर गिदिर देहायारि जाब्रबथाययाव खोख्लैनानै लायो आरो। दा आंनि बुंनांगौआ एसे एसेै नोंथां नोंथाङा माबाखौ फोरमायनो सानदों नामा?
अ नोंथां आंबो मानो जोंनि बर बर'फोरनि माने न' लुनाय खान्थिनि सोमोन्दै ओ सावरायनो सानदों।
औ दे बिदिब्ला फोरमायलांदो नोंथां।
खोनासंनो नोंथां होनबा जोंनि बर' हारिया माने गो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने न' लुनायनि मा होनो औ न' लुनायनि सिगां माने बिथा सायख'नानै लाग्रोमोन आरो बे न'। बिथाया मा होनो न' लुजाथाव नंगौना नङा। बेनि थाखाय बेखौ जोङो मा होनो सायख'नानै लाग्रोमोन आरो। सिगां जोङो न' लुनायनि माबायाव सिगां न' लुनायनि सिगां गोजां बोथोराव थामहिनबा मेसें बोथोर माबा ओ मोनाबिलि समाव गसंनानै नायोमोन जे जायगायाव न' लुगोन बे जायगायाव गसंनानै थायोमोन। हाखौ गुदुं मोनोब्ला न' लुनानै संसार जायोब्ला मानोे बे न'आ मानोे गरम एबा बेराम आजार जाफ्लायबाय थागोन साननानै माने बे जायगायाव न'खौ लुनाय जायामोन आरो। ओमफ्राय आ न' लुनो सायख'नाय हाखौ जायगाखौ गुसु मोनोब्ला सनिबार एबा मंगलबार नि मोनाबिलि समाव बे साइद माने सायख'नाय जायगाखौ फोसाबनानै लथासे दै गोथार मानो लिरनानै आरो लाइजौ जौ गांसे बनानै जरासे थुलुसि बिलाइ ग गु खर' गुसयै माइरं आलुवा दोननानै गंसे दनजों खोबनानै होयोमोन। मोनो आरो ओ बेनि उनाव ओ अखानायै मा होनो बे दमखौ बोखारनानै नायफैयोमोन आरो। ओमफ्राय बे दन बै खोबनानै दोननाय माइरं आलुवा बेफोर माबाफोरा मा होनो थेर फेथेर जानानै थायोब्ला मा होनो खैफोद आफोद जायो बे जायगायाव न' लुजाया बेखौ फोथायनाय दंमोन आरो। ओमफ्राय बेबायदि जेबो मोजाङैनो थायोब्ला जेरै खोबनानै दोनदों बेबायदि मोजाङै थायोब्ला बे जायाखौ अमानो न' लुजाथाव होननानै साननानै लायोमोन आरो ओमफ्राय सिगां ज जोङो न'मा न'खौ लुगोरोमोन होननानै बुंदों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो मा होन साहानि साहा मानो साहा नमा नङा जोंनि बर'फोरनि नमा न। साहा साहा थिं थायो आरो बेखौ लुग्रोनाय जायोमोननो। बेनि उनाव मा होनो आरो जोङो बेबायदिनो गोबां नेम दङ आरो। गोबां फोथायनायनि गेजेरजों मानो बिथा सायख'नाय जायो न' लुनायनि सिगां जोङो मा होनो उखुमाव थानाय औवानि फेराय खायो होननानै बुंदों। न' न' लुनायाव उखुमनि फेराय खानायाव औवा गोरलैनि टेवल बाहायो नो। बुंदों उखुमखौ थुरि जिगाबजों होलाबो गोदोनि बायदि मानो ओ गोदोनि समाव आरो बर'फोरा बिदिनो थिं एबा गुना बेफोरबायदि बाहायनाय जायामोननो औवाखौनो बांसिन एबा बाहायनाय जायोमोन होननानै बुंदों बेजोंनो जोङो दिरुं बायदि थेवल बानायनानै औवाजोंनो थेवल खायोमोननो इन्जुर खायोमोन आरो उखुंखौ लाबोननो बेबायदिनो आबाद माव मानो ओ बर' कसारिया गावनि गोजाम नबथिनिफ्राय एसे गोजानाव खारस्लायनांगौब्ला न' लुगोन गोदान जायगायाव साहाथिं ओ न'मा न' लुनायनि जुखायै थोजासे जायग गा दोनखानानै मानो सानजा हाथिं बाख्रि लुयोमोन आरो सानजा बाख्रि लुयो बाख्रि न' लुखांनायनि उनाव साहाथिं न'मा न'खर न'लुयो नमा न'आ जिदाइन मुनि ओमफ्राय नैजिनै नैजिबा मोसिमहालागै गोलाव जायोनो नमान लुयो ब्ला बर' कसारिफोरनि गेजेराव खारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियाव थानाय मानो खुनथि नि खोमा एबा जांख्लायाव दिरुं खानायनि नेम गैया होननानै बुंदों बेयाव मोनसे फोथायनाय दङनो बेबायदि दुरुं खाब थायो ब्ला बारहुंखाजों जुजिनो फेर फाथिनानै थानाय जायो होननानै फोथायनाय दं आरो बेखायनो मा होनो बे खुन्थियाव माने जांख्लायाव दुरुंखौ खानाय जायानो बर' कसारिफोरा न'मा न'खौ इन्जुर दुमस'नानै मोनथाम खथा बानायोमोननो बेनो जादों मा होनो खथा इसिं अखं आरो खफ्रा सानजानि न' नखौ मानो इसिं सानजा साइडजों थानायखौ इसिं गेजेरनि खथाखौ अखं आरो सोनाबनि खथा थानायखौ मा होनो कफ्रा होननानै बुङोमोनो धोन सम्फथि गोनां बर' न'खरा न'खरफोरा मा होनो ओ हाबा जायो सोरबा सेंग्रा मानसि दङब्ला बेनि थाखाय माहोनो
गंसे बाहेरनाव बाहेरायाव आरोना सिटला लारि हाबफैग्रा थिंनि इसे बायहेरायाव मा होनो ओ सौरा न' लुनानै होयोमोननो आरो ओम बेबायदिनो थारमाने बायहेरानि आलासि दुमसि फैयोब्ला बै न'खराव जेबो गो गोहोम गोग्लैया बेनि थाखाय मोसौ गलियाबो मानो बर' न'खरनि मोनसे गोनां थार न' होननानै बुंदों मोसौ गलिखौ जोङो मानो मोसौनो थानो थाखाय मानो गलि बानायनानै होनाय जायोमोनो आरो गोदोनि समाव मोनसे फोथायनाय दङमोननो गोदोहाय आनान गसाया मा होनो बयनिबो थानायनि थाखाय मोनसे राहा माने जायगा बानायनानै होदोंमोननो बे समाव मा होनो मोसौआ गैथ'आ मोन आरो थालिर बिफाङा आनान गसाइखौ बुंदोंमोन नो ओ मोसौआ गैथ'आमोन नालाय बे समावनो आंनि बिलाइफोरानो जोबोर गुवारखा बेयावनो सान्दुं अखा मोसौफोरा आंनि बिलाइ सिङाव मानो एरसोनानै थानो हागोन बेबायदि बुंदोंमोननो बेबायदि बुंनायाव मोसौनो दुमनाय जायाखै आरो इन्जुर दुमनानै होनाय जायाखै खालि उखुमल' बेनिखायनो मानो मोसौआ थालिर बिफांखौ मालाबा रागा जोंनानै माने गंजों सौखुयो होननानै फो थायनाय दं आरो माने न'खरनि न'खरफोरनि आब्रुथि लाखिनो थाखाय सोरगिदिं आ रो औवाजों जेवरा होनाय जायो मोनो आरो बारि दुमनाय जायो। बेखौ सेख'र दुमनायबो बुङो बर'फोरा। बेबायदिनो ओ सानजाहा बाथौ सिथ्ला खनाय